हेलौ औ खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दं
अ फ्रिदा होनबाना दायो
औ फ्रि नोंथां
औ नोंथाङाथ' मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि थाखाय कल खालामदों
औ औ नोंथां
दे होमबा जोङो जागायनोसै बिदिना दानाय दानाय लुनायनि सोमोन्दै
औ नोंथां दे
दानाय दानाय लुनाय होनबाथ' जों बर' माहारिया गासिबो मिथिखायो
औ
जेरै जों गोदोनि दिनाव जिफोरखौ दानानै लुनानै गानोमोन आरो दानि दिनाव बांसिन बायनानै गानो
औ
बिदिनो दानाय लुनाय होनबा जोङो गोदो इनदि इन्दि खुन्दुंनि इन्दि खुनदुं गावनो माबानानै गानोमोन खुन्दुं बानायनानै
औ
दख'ना दानो हायो जोमग्रा दानो हायो फालि दानो हायो बिदिनो बायदि रोखोमनि जों बर'नि आगरफोर लानानै दानाय नुनो मोनोमोन आरो ना नाथाय दानि दिनाव बारा नुनो मोनला बिदि दानाय लुनाय गाव दानानै गाननाय नुनो मोनला आरो सिगांनि दिनाव बांसिन नुनो मोनोमोन दानि दिनाव बांसिन बायनाय खौ नुनो मोनो बायनानै गाननाय बायदि रोखोमनि आगर एरनानै गोबां आरो मानोना दानि दिनाव जिफोरा एसे बायनायफ्रा गोबा गोबा जायो नालाय
औ
बायनानै गाननो बांसिन मोजां मोनो आरोना माने
औ
खस्थ' खालामनो बायो दानानै गाननो दानि दिनाव
औ
गाव खस्थ' खालामनानै गाननो बायो आरो उम ए नोंथाङा एसे फोरमायदो दे दानाय लुनायनि बागै माबायदि गो दोनि दिनाव माबायदिमोन दानि दिनाव माबायदि दानाय लुनायफ्रा माबोरै सोलिदों बेफोरनि सोमोन्दै
बिदिबा आङो सुंद'यैबाबो बुंलांनोसै नङा होमबा नोंथां गोदोनि दिननिफ्रायथ' जोंबो बिमाफोरजोंनो थानानै जोङो दानाय लुनायखौ सोलोंबोदों
जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो जेब्ला नुबोयो अब्ला जोङो बिमाफोरखौ जोङो जि दानायखौनो बांसिन नुनो मोनो आरो न'खरनि खामानिजों लोगोसे दानाय लुनाय बेफोरो गासिबो सलिबोयोमोन आरो
जेनेबा रुवाथिफोर थायोब्लाबो रुवाथिफोराबो दा दाफायोमोन रुवाथिफोरखौबो दानो होयोमोन बेफोरबायदि आरो दा इदिनो गोबां जि दानाय
जि दानानैनो दानानै फाननाय फाननानै रां खामायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो ओ खोनानो मोनो आरो हेलौ नोंथां मायबा दावराव नामा ओं ओमफ्राय बेफोरबायदिनो जोङो जोंबो बिमाफोरजोंनो थानानै जोङो गोबां ओ जि दानानै जोङो सोलोंबोदों आरो दिनै जोङो सोलों सोलोंबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो ओ आइमोना जोंखौ ओरैनो दोनामोन थारमाने जोंखौ जि दानाय फोरोंनाय बेफोरबायदियावबो जोंखौ लाफायोमोन आरो बेनि थाखाय जोङो जि दानो जोंबो उन्दैनिफ्रायनो रोंबोदों ओमफ्राय जोंहा बेफोरबायदिनो जि दानानै फाननानै जोंनो थाइसे थाइनै जोंनो रां होयोमोन आरो फरायनाय खरसा बेफोरबायदिनो जोंनो होयोमोन आरो बेफोरबायदिनो थाइसे थाइनै जोङो जि दानानै फाननानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो
सिगांनि दिनाव जों ङो माबायदि जि दायोमोन मा मा रोखोमनि जि दायोमोन आं इखौ नोंथांनो आङो बुंनोसै
जेनेबा जोङो बै समाव माथानि जि माइदि होनाय खुन्दुं बे माइदि होनायखौ जोङो गिबियावनो माइदि माइदिखौ जोङो खुन्दुंखौ रुग्रोना लानानै खुन्दुंजों ओमफाय ओंखामखौ संना लाखांनानै ओंखामखौ गेफे संना लानानै बिजों जोङो मार होयोमोन आरो ओमफ्राय बे मार होखांनायनि उनाव जोङो बे खौ दाङा नाथा होनायाव जोङो आरोबाव साफिननानै आराम स्र' स्र' खालामनानै लानाय जायोमोन आरो बेखौ सान्दुङाव आरामसे दास्रि दास्रि होनानै फोराननानै जोङो बेखौ आरोबाव जोङो गोरानथार खालामनानै मुस्रा सानानैसो जोङो बेखौ ओ जि सोंनाय जायोमोन आरो
बे जि सोंनानैसो जोङो बे जिखौ दानाय जायो बे जि दानायाव औ बेनिफ्रायसो जोङो थारमाने जिखौ जागायलांनो हायो आरो बेनिफ्राय सोंबाय सोंनानै ओमफ्राय जोङो उनाव नो खनबाय नो खनखांनायनि उनावसो जोङो बेखौ साल खुन्थायाव आलायनो हाबाय आरो जोङो बे साल खुन्थाखौ जोङो साल खुन्थायावबो गोबां रोखोमनि आगजु जोङो ओ लानो गोनां जायो जेनेबा बेयाव गोबां फिसा फिसा मुवा बेसादफोरबो थायो साल खुन्थायावबो जेनेबा सालखुन्था थंब्रै गायबाय बे सालखुन्थाखौबो जों दंफांनिबो बानायनो हायो आरो नोङो गय दंफां बा औवा दंफां बेफोरबायदिनिफ्रायबो जोङो बे सालखुन्थाखौ बानायनो हायो आरो बेफोरबायदि बिदिनो बेयावथ' गोबां औवाजों बानाय जानाय गनसा गन जि बौदांगि इफोरबादि बिदि जोङो लानो गोनां जायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो जिखौ दानाय जायो बेनिफ्राय आरोबाव बेफोरबायदिनो लुनाय होनोब्ला गोदोनि दिननिफ्रायनो जों आरो एम्फौ फिथोबनिफ्राय इन्दि लुनाय जोङो एम्फौखौ न'आवनो फिबाय जेनेबा एम्फौ जोलै लाबो लााबोनानै एम्फौखौ जोङो न'आव फिफैबाय बे एम्फौखौ जोङो इन्दि बिलाइनि इन्दि बिलाइखौ होयै होयै फियो फेदेरबाय फेदेरखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेब्ला
औ
गोमोन जाखांनानै जेब्ला फिथोब थोबो अब्ला जोंङो बेनिफ्राय फिथोबनिफ्रायनो जोंङो बेखौ इन्दि खुन्दुं मोनहैबाय नंङा होमबा नोंथां जेरै जोंङो बे इन्दि खुन्दुंखौबो जोंङो न'आवनो जोंङो लुनायखौ जोंङो उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आरो जोंनि न'खरावनो जेनेबा बे इन्दि फिथोबखौ गिबियावनो रुग्रोना लानानै बेखौ आसिजों फिसा फिसा फिसा बेरेनानै थावख्रि होननाय बुस्थुआव जेनेबा गोदोनि दिनावथ' गोबां थावख्रि लुयोमोन नङा होमबा आखाइजोंनो बे थावख्रिजों बे फिथोबखौ आखाइजों बेरेन बेरेन फिसा फिसा बेरेना लाबोनानै बेखौ खुन्दुं खालामनानै जोङो न'आवनो बे इन्दि खुन्दुंनि जि दानायखौ जोङो नुबोदों आरो बे इन्दि खुन्दुंनि जियाबो नोगोद दाम जाखायो आरो बे जेरै इन्दि फास्रा इन्दि फालि बेफोरनि दा बेसेनानो जाहैबाय औ दख'नाबो दायो फालिबो दायो बेफोरबायदिनो बेफोरनि बेसेनानो जाहैबाय गांसे सियावनो सेजौ सेरोजा बाजौ नैरोजा थामरोजा जि लायो जि गोबां दाम जोंङो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोंङो न'खरनि रां रांनि गोनांथि जानायखौ बेजोंनो जोंङो फाननानै सुफुंनो हायो आरो बेजोंनो जोंङो न'खर न'खरनि नांनाय खिनि जानाय लोंनाय फरायनायनि खरसाखौ जोंङो दिहुननानै लानो हायो आरो औ बेफोरबायदिनो अनेकथा दंङो दानि जुगावथ' जोंङो दानाय लुनाय होनोब्ला दानि जुग जुगाव जोंङो गोबां मेसिनजोंबो दानाय नुसै मेसिनजोंबोथ' दानि जुगाव इलेक्ट्रिकफोरजोंबो दानाय नुसै जेनेबा बोलो ब बाहायनाङा लासिनो जोंङो दानायखौ नुनो मोनसै बिदि आरो नंङा होमबा नोंथां जेरै जोंङो आखाइजों आखायजों गले गले माबाफोरखौ आगरफोरखौ थिखाङा लासिनो मेचंफोरजोंनो दानाय मेचंफोरजों दायो ब्ला दसेनो ओंखारनाय बेफोरबायदिखौ जोंङो आजिखालि बे जुगाव जोंङो ओ मेसिंजोंबो दानायखौ जोंङो नुनो मोनसै आरो। बेफोरबायदिनो आजिखालि गंसे न'खर फोरावबो इन्डासट्रि बानायनो हायो दानाय लुनायनि मेसिंफोर लाबोनानै जोंङो बेफोरबायदिनो गोबां इन्डास्ट्रि खालामनानै जोंङो फैसा आरजिनो हायो आरो।
अ
खम माबाजोंनो नोंङो खम खस्थ'जोंनो बेफोरबायदिनो दानानै जोंङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो।
औ
बेफोरबायदिनो जोंङो दानि दिनावथ' आरो गामसा गामसाफोरखौबोथ' जोंङो दानि दिनाव ओ जिङाव आर'नाइ होलायनानै जोंङो आगर दिखोनानै जोङो गोबां रोखोमनि मोजां मोजां गामसाबो दिहुननानै जोङो गाननो हायो आरो दानि दिनाव। औ बेफोरखौबो जोङो न'आवनो दानानैबो जोङो फाननो हायो। नांनायखिनिखौ दोनबाय नाङिखिनिखौ जोङो फाननानै बेफोरबायदिनो थाइसे थाइनै खरसा जोङो फालांगि खालामनानैबो जोङो जानो हायो आरो दानि दिनाव
आ
औ ओंखायनो जोंङो दानाय लुनाय गासिबखौबो जोंङो आंगोनिनो आंगो होननानै लांफाबाय थायोब्ला जोंनि बे फैबाय थानाय इयुन जोलैफ्राबो बे दानाय लुनायखौ गोसो होगोन नंङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि बिदिनो ओरैनो थास्लायस्लाय दानानै थाखा फैसा आरजिनानै लानो हागोन आरो औ नों नोंथांजोंहाथ' टाइमाबबो जानानै फैबाय नोंथां होनबा दिनैनि थाखाय ओमफ्राय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।
औ दे नोंथां नोंथांनिफ्राय खोथाफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय।
गोजोन्थों
औ